नोंथां
ओ नोंथांङा दासान्दि माबोरै दं?
अ ओ मोजांङैनो दंथयो नोंथां।
ओ गोजान मो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां
ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंङो नोंथांनिसिम फंनैसो ओ सोंथि सोंनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन नोंथांजों नोंथांनियाव सोंजागोन ना?
औ सोंजा
ओ आथिखालाव बरफोरनि संनाय खावनायखौ जोंङो गोबां ओ सोलायलांनाय नुनो मोनदों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ बुंनो हागोन नोंथां औ आथिखालनि मुगायाव गोनोखोआरि एबा बिगियानारि मुगा
औ
ओ गास ओ गासैबो बिथिंङावनो सोलाय सोल' जानो हमबाय।
औ
बेखायनो जानाय लोंनाय ओ संनाय खावनाय बायदि आदबखौ सोलायनो हमबाय।
औ
उम बरफोरनि सुबुं संनाय खावनाय। उम गुबुन हारि गोहोम गोग्लैदों। सोलाय सल' जानो हमबाय ओ बरफोरनि उम गाहाय जाग्रा आदारा ओंखाम आरो ओंख्रि बरफोरा सानसेयाव उम बोथिथाम ओंखाम जायो। ओ ओंखाम जानायनि हुदा दङ आरो बर'फोरा। अ नाथाय आथिखालाव गुबुन हारिफोरखौ नुनानै ओ खेबथाम ओंखाम जानायखौ उम हुदाखौ आय एसेस सोलायनो हमबाय। गोदो बरफोरा सिखारनानै फुङाव मोखां गन्थं सुखांनानै ओंखाम जानायाव हुदा दंमोन। ना-नाथाय आथिखालाव बरफोरा साहाजों लोगोसे बायदिसिना ओ उम खाजा जानो सोलोंनाय सोलोंबाय आरो। गुबुन हारिखौ नुनानै। उम ओ सोलोंनाय हमबाय आरो जानाय बायदिसिना खाजाफोरखौ नुनानै। ओ नों गुबुन हारिनिफ्राय ओ बायदिसिना जानाय लोंनायखौबो सोलायनो हमबाय।
औ।
गुबुन आरो आगोलाव बरफोरा ओ साहानि जाग गायाव जौ जुवाजोंनो गुफुब नाथायोमोन। ओ जोबोद गोदोसोना दंमोन। बरफोरा दानि मुगायाव एसे एसे जौगालांगासिनो आरो बर हारिया ओ नों नोंथाङाबो नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदि सोलायनाय गोहोम नुनो मोनदोंबा नों नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि जायगायावबो बिदिनो एखे रोखोमैनो संनाय खावनाया नोंथां बुंनाय बुंलांनाय बादिनो ओ जादों ओ आथिखालाव जोङो ओ गोदोनि बायदि ओ संनाय संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनला गोदो गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जायोमोन आरो आथिखालाव एसे गुबुन रोखोमै संनानै जानाय जोङो बरफोरखौ ओ नुनो मोनदोंसै बरफोरा बांद्राय ओ थाव मस्ला मस्लि एवफ्रामनाय जानानै ओ मोजां मोनो बांसिन खारदै ओंख्रि जाना मोजां मोनग्रा हारिया नाथाय ओ आथिखालाव बेफोरनि उल्था महर मोनबाय ओ जोंनि आंगो एबा गुबै ओंख्रियानो जाबाय ओ अनला सबाय ओंख्रि। ओ नाथा नाथाय आथिखालाव बे ओंख्रियानो थाव मस्ला मस्लि होनानै संना संनाय जाग्रा जाबाय। ओ आथिखालाव बर सुबुंफोरा बेल नङा खायफा खायफाया ओ जायगायाव एबा खायफा खायफाया ओ ओंख्रि जेरै नाफाम सबाय अनला दाउ खारदै ओ खारै ओंख्रिफोराव थाव मस्ला मस्लि खस्लिहोनानै संनो हमनाय जाबाय। गोद गोदोनि बरफोरनि गेजेराव साहा लोंनाय हुदा गैयामोन ओम साहानि जायगायाव जौखौनो बाहायोमोन। आलासिफोर फैयोब्लाबो जौ जुवाजोंनो बर'फोरा सिबिग्रामोन नाथाय आथिखालाव बर' समाजाव सोलोंथाइनि गोहोम गोग्लैनानै गासैबो बर' सुबुंफोरानो जोंनि जायगायाव साहा कफि बायदिफोरखौ बाहायनो हमनाय जाबाय। नोंथाङाबो ओ फंनैसो आथिखालाव सोलिबाय थानाय ओ संनाय खावनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंबावनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। आथिखालावथ' ओ जोबोर गोबां सोलिबाय थानाय ओ नुनो मोनदों मानोना बर' हारिया आथिखालाव उम आथिखालनि मुगायाव सुबुं गुबुन हारिनि संनाय खावनाय जानाय मावनाय दांनाय सिमांफोरखौ खौनो ओ सिनाफोरखौनो बारस'जोब्बाय बजबना लानो हम बाय नाथाय गुबुनखौ बजबना लादों अब्लाबो बर' हारिनि गासै संनाय संनाय ओ जानाय लोंनाय हुदाफोरा उम खायफा खायफा सोलि सोलिगासिनो दङ गासैबो आसार खान्थि गोनां लाजोबबाय गोमालांजोब फ्राय गासैबो बर' हारिनियाव मुगाया सोलाय नायनि थाखायनो हारिनि आसार खान्थि जानाय लोंनाय ओ संनाय खावनाय बेफोर एसे एनै सोलि सोलाय सोल' जालांनो हमबाय
औ
अ गुबुन गुबुन हारिनि गोहोम गोग्लैदोंब्लाबो बर'फोरा गोदोनि ओ गोदो गोदाय उम फ्रायनो एबा आबै आबौमोननिफ्रायनो समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो
औ
एम्फौ सिथोब बेफोरबायदि उम संनाय खावनाय जानाय लोंनाय बर'फोरनि हुदाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। नोंथाङा नोंथाङाबो नोंथांनि जागायाव सोलिफुबाय थानाय नोंथाङाबो फंनैसो ओम खेंफोरना होदों नोंथां।
औ ओ जोंनि जायगायावबो बिदिनो ओ मुगाजों लोगोसे संनाय खावनाया सोलायलांनो हमबाय दानि ओ मुगायावथ' जोङो संनाय खावनायफोरखौ ओ गोदोनि बायदि नुनो मोनलिया दायो जोङो ओंखाम ओंख्रिफोरखौबो गोदो बोथिथाम जायोमोन नाथाय आथिखालाव उम बोथिनै ल' जानायखौ जोङो ओ नुनो मोनो। आरो ओ जोङो गोदोनि बायदि बर'नि ओंख्रिफोर जेरै अनलाजों ओ दाउ सबायजों दाउ नारजि अमा बेदर बायदि ओ ओंख्रिफोरखौ जोङो दानि मुगायाव संनानै ओ जाबाय थानायखौ जोङो ओ नुनो मोनला ओ नाथाय ओ आथिखालाव बर फोरा औ बायदि ओ बायदि रोखोमनि हाथाय बाजारफोराव मोननाय ओ मेथाय एबा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रिफोर संनानै ओ जानायखौ नुनो मोनो ओ बरफोरा साहाजों लोगोसे बायदिसिना रेजें खाजा जानो सोलोंबाय ओ गुबुन हारिफोर जानाय बायदि सिमा खाजा फोरखौ ओ नुनानै बर बायदिसिना खाजाफोरखौ नुनानै बरफोराबो ओ जानो ओ सोलोंबाय बरफोरा ओ आथिखालाव ओ रुटि परथा ओ चावमिन गम खुसा सिकेन बिरियानि नेमकि ओ सिग्रा सिंग्रा गजा रोसिगला ओ आनारकलि बायदि बायदि जाग्रा आदारफोरखौ ओ जों बर सुबुंफोरा ओ आथिखालाव ओ जानो हमग्रा जाबाय ओ बर हारिया ओ गुबुननिखौ बजबना लानाय लानायाव आवगायलांगासिनो जों बेखौ आथिखालाव ओ सोलिनाय नुनो मोनो बरफोरनि बेफोरबायदि ओ जानाय लोंनाय सोलायनायनि जाहोना ओ सोलोंथाइ बेफार फालांगि हान्थामेला ओ गुबुन हारिजों खाथि खाथि थालायनायनि थाखायनो बरफोरनि संनाय खावनाय जानाय लोंनाया बरफोरनि हुदाया गासिबो गुबुन हारिनि जानायफोरखौ नुना बर हारिया गावनि हारिनि ओ जानाय लोंनायखौ ओ खोमालांनो हमबाय ओ थारैनो बर हारिया ओ सोलायलांनो ओ खाबु मोनदों जों बेखौ आथिखालाव सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनो ओ नोंथांमोननि जायगायावबो ओ बेफोरबायदिनो ओ सोलायलांदों नङासै नोंथां
औ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ ओ दसेब्लाबो होनानै आंजों रायज्लायनायनि थाखाय ओ साबायखर बाउहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां
बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो फोजोबथनाय जाबाय गोजोनथों नोंथां